गोजोन फुंबिलि
औ गोजोन फुंबिलिनि नोंनिसिमबो हामलायथि बावनाय थाबाय
औ नोंथां औ नोंथांङा एसे जायगानि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा? नोंथांङा जे इदिनो बिदिनो साखाथि खाथियाव थानाय एबा खाथि खालायाव थानानै ओ बिदिनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथांङा? एसे गोलावै हायाब्लाबो एसे सुंथाबैब्लाबो फोरमायनो हगोन नामा नोंथांङा? औ पिगनि बिदिनो लावखार ओंखाम जानायनि सायाव बा नोंथांंङा नोंथांनि गोसोबायसा जेनबा बिदिनो ओ दावबायनायनि सायाव एसे फोरमायजागोन आरो
औ औ जागोन नोंथां
औ दे एसे फोरमाइना होदो
सखिया हाजोनि बागै एसे फोरमायनोसैआं नोंथां
औ नोंथां औ फोरमाय जागोन
बिदिनो गोबां मानसिफोर थांङो बेयाव लावखार ओंखाम जाहैयो। औ बिदिनो समायना आरो जायगाया
औ नोंथां औ
उम गोबां सुबुंफोरा थांङो बेयाव मोजां मोनो थांनानै बिदिनो दैमा दोंङो बिफां लाइफां बिदिनो जिब जुनारफोरबो नुयो जेरै मैदेर मोख्रा बायदि बायदि बेफोरखौबो नुयो ओमफ्राय आ एयाव दैमा दं अन्थाइ दं बे मन्दिर दं औ
नोंथाङा नोंथाङा एसे। ओ गुबुन जायगाफोरनि बागै एसे फोरमायनो हाबावगोन नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां।
अ एसे फोरमायना होदो माबे माबे जायगा सोंबावखो।
आं आरो यथिं बगामाथियावबो थांबाय नोंथां बगामाथियाबो बिदिनो। बिदिनो मोजां समायना रमायना गाबजों बुंफबनाय बिफां-लाइफां, दावमा-दाउस फ्रा जिब-जुनार बैयावबो थायो।
औ औ नोंथां औ।
दैमा दं। लावखार ओंखाम जाग्रा दं बिदिनो बिफां-लाइफां बायदि बायदिफोर दं बेयावबो।
औ नोंथां अ नोंथाङा आंनि सायाव फंनैसो खोथा सोंथिफोर सोंनो ला बा दंमोन नामा नोंथां?
औ सोलायजागोन।
औ।
नोंथाङा आइ पवालि पिकनिक स्पटआव थांफेरबाय ना?
औ थांहैबाय नोंथां आइ पवालि पिकनिक स्पटआबो नोंथांनि बुंनाय बायदियैनो।
औ।
नोंथांनि बेफोरबायदि बुंनाय बायदिनो एखे रोखोमैनो जादों। ओ थ' माने बेयावबो गोबां समायनायै माने मोनसे ओ लावखार ओंखाम जाग्रा जिहेथु बे फुंनि मोनसे जायगा थ' माने बेबो जोबोद समायना। बेजों लोगोसेनो खाथियाव ओ एसे समायनायै दै दैजों बोहैनाय मोनसे दोहनि दैनि दाहारा मोनसे जों नुनो मोनहैदोंमोन नोंथां। आरो बेजोंनो लोगोसेनो गोबां मोजां मो जां ओ बिदिनो ओ जोङो दिनै गोबां गोलाव मोजाङै एबा दलंखौ जों नुनो मोननाय जादोंमोन नोंथां। आरो बेजोंनो लोगोसेनो बेवहाय गोबां सुबुंफोरा फैनानै ज' ज' जानानै लावखार ओंखाम जाह'नायखौबो जों नुनो मोनदोंमोन नोंथां। आरो नोंथांनिसिम आङो मोननैसो फंनैसो खोथा सोंजाबो हमगौमोन नामा नोंथां‌? औ नोंथां नोंथाङा जे बुंदोंमोन ओ बे सुखि हाजो जिहेथु लावखार ओंखाम जाग्रा बै बै जायगायाव थांनानै नोंथाङा माबोरै मोनखो बेफोरनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा? जे नोंथाङा जे बेयो बै सुक सुकि जिहेतु लावखार ओंखाम जाग्रा बेयाव नोंथाङा थांनानै ओ एसे जिहेतु ओ थांबावनो माइबाफोर लुबैयो नामा बेफोर बेफोरनि सायाव एसे सावरायनो ह फायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ नोंथां हागोन मानो हाया जानो। बिदिनो थां थांनानै जोबोर मोजां मोनो बेवहाय थांनानै।
ओमफ्राय बिदिनो थांनो लुुबैयो आरो। बेयाव मोजां जायगाफोरा एसे मोजाङानो औ बिदिनो। औ लावखार ओंखाम जाग्रा दं बिदिनो दैमा दैसा दं बिदिनो खाथि खालानि सुबुंफोरा बेवहायनो दखान होननानै थायो।
औ औ नोंथां औ नंगौ। नोंथाङा आंनि सायाव मोननैसो सोंथि सोंथिफोर सोंनांगौ लगा दंबावमोन नामा नोंथां?
औ नोंथां सोंजागोन।
औ औ दे दे।
बिब्दिनो उम बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रानि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा‌?
औ नोंथां आं बेफोर जायगाफोरावबो ओ आइ फुवालि पिकनिक स्पटनि अनगायैबो आंङो ओ गुबुन-गुबुन जायगायाव थांफेरबाय नोंथां ओ थ बे बगामाथि पिकनिक स्कुलावबो नोंथांनि बुंनाय बायदियैनो आंङो बेयावबो एखेरोखोमैनो ओ नुनो मोनहैनाय जादोंमोन। थ' माने बेयावहाय माने माखासे ओहोम ओ जिब-जुनारजों लोगोसे मोनसे लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिबो बेयो मोनसे जायगा। औ माने बे लावखार ओंखाम जाग्रा जाय गायाव ओरैबायदि माने गोदान गोदाननिफ्राय फैनाय आरो खाथि खालानिफ्राय साखाथियाव थानाय सुबुं फोराबो बेयावहाय माने माखासे सुबुंफोरा लावखार ओंखाम जाहैयो औ माने बेयो बिसोरो ओ बेजोंनो साखांसेजों लोगोसे साथा खंसेयाव गोबां बेवहाय दं थांनानै नुहैदोंमोन जों बेयाव बिदिनो माखासे जिब जुनारफोरजों लोगोसे एसे समायना रमायनायै मैदेर गोराइ आरो बिदिनो ओ मोख्रा लावखार बिदिनो खौ जों नुनो मोन्दोंमोन नोंथां नोंथाङाबो बैफोर जायगानि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगायाव थांफेरबाय नामा नोंथां
औ नोंथां थांबायमोन नोंथां
अ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन नोंथां
अ एसे फोरमायनानै होलाय
अह बिदिनो आं मानि बागै मा जायगानि बागै फोरमायनांगोन नोंथाङा एसे फोरमायनो होगोन नामा आंनि सिगाङाव
औ नोंथाङाबो हागोन जे बिदिनो दारागाव हाजो एबा जिहेथु बगामाथि बेफोर फिकनिकस लावखार ओंखाम जाग्रानि सायाव एसे फोरमायना होजागोन नोंथां
औ नोंथां इदिनो दारागावनि बागै फोरमायसै नोंथां
औ नोंथां फोरमाय जागोन
औ बिदिनो दारागाव दारागावआवबो बिदिनो गोबां रोखोमनि दङ जिब जुनार बिफां लाइफां दैमा दैसा औ बिदिनो औ गोबां मानसिफोरा थाङो बेवहाय मोजां मोनो थांनानै गोसोखौ सान्थि मोनो
औ
दङ बेयावबो गोबां रोखोमनि जिब जुनार दावमा दाउसा बायदि बायदि
औ नोंथां औ
औ बिदिनो दैमा दैसा हाजो हायेन जवेन बिफां लाइफां दङ
औ औ नोंथां नोंथाङा दे जे बे बे ओ जिहेतु लावखार ओंखाम जानाय ओ जिहेथु नोंथाङा जे दानिसो एसे खोथाखौ बुंना बाय जिहेथु नोंथाङा बैफोर जायगायावसो थांफिननायनि माबा लुबैयो नामा नोंथां एसेव एसे फोरमायनानै होनो हागो
थांनाय थांनो लुुबैयो नोंथां आं बेयाव थां थांफिननो आरो केब थांफिननो लुुबैबावो नोंथां
औ औ औ औ नोंथाङा सायाव मोननैसो सोंथिफोर सोंनो लाखा दंबावोमोन नामा नोंहा
औ नोंथां सोजागोन नोंथां
अ औ एसे सोंलाय
नोंथाङा थां मा मा जायगायाव थांखो फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा बेनि बागै
औ नोंथां आं बिदिनो लावखार ओंखाम जाग्रानि बागै खोथाखौ जुदि बुंनो थाङोब्ला आंबो औ नंगौ नोंथाङा जिहेथु जि साखाथियाव थानाय आंनि साखाथियाव थानाय एसे बिदिनो आंनि न खाथियाव थानाय एसे खाथि खालाफोराव आं एसे एसे बेरायहैफेरानो जाबाय बेफोरनोथ जों एसे अ खाथियावनो आरो जास्ट माने बिदिनो ओ एसेबां माने गोजानबो नङा द माने बेनिफ्राय ज जादों सुखि बेफोराव आं बेरायहैनाय जाबाय।
औ औ नोंथां नंगौ।
बेयाव थांनानै आं जोबोद। गोजोन्नाय मोनदों जे बेबो मोनसे ओरैबायदि माने समायना जायगा जिहेतु ओ थुखि हाजो एबा पकनिक स्पट बेयावहाय मोनसे समायनायै माने मोनसे ओ जिथु गोजौआव खर आव मन्दिर दङ थ बेवहाय माने जोङो माने जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेयावबो ओरैबायदि माने मोनसे मोजां अ माने हाजो फैनाय दङ थ माने बेफोरावबो जोङो थांनानै जों बेखौ नुहैनाय जादोंमोन आरो बेजों लोगोसे
साखाथियाव थानाय दैमा दैसा दाउसिन दाउबा बेफोरखौबो जों नुहैनो मोनदोंमोन। बेनो आरो नोंथां नोंथाङाबो बैफोर जायगानि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगायाव थांफेरबाय नामा नोंसा
औ नों थांबायमोनदां।
औ एसे फोरमायनानै होनो हाबावगोन नामा नोंथां नोंथाङा नोंथांनि थांफेरनाय जायगा। दा जिहेथु गुबुन गुबुन जायगाफ्राव
औ नोंथां गुवाहाटीनि बागै फोरमायनो हागोन ना माबा एसे नोंथां।
गुवाहाटिया गुवाहाटि औ नोंथां। फोरावबो थांदेरनाय जाबाय नोंथां बेफोराव थांनानै आङो औ औ औ औ
औ
एसे फोरमायनानै होजागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां बिदिनो गुवाहाटियावबो बिदि लावखार ओंखाम जाग्रा मोनसे दं नालाय गुवाहाटियावबो। औ बेनि बागै एसे फोरमाय बेयावबो बिदियानो। दैमा दैसा हाजो औ इदिनो। जिब जुनार बेयाव नुबोयो।
औ औ नोंथां औ।
सिरााखाना मोनसे दङ बेयावबो हाबदोंमोन जोङो बेयावनो। बेयावबो गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोर नुयो जेरै गान्दा मैदेर। बिबदिनो जिबौ गासैनिफ्रायबो लानानै मोसा। सिख माबा गोबां नुयो आरो नोंथां
औनोथां औ औ
औ बिब्दिनो
औ औ नोंथाङा बैफोरनि जायगायबो गुबुन गुबुन जायगायाव थांफेरबायना आरोबाव
औ नोंथां थांदोंमोन नोंथां
औ औ औ एसे फोरमायनानै होजाबावगोन नामा नोंथां
मानि बागै नोंथां मा जायगानि बागै
नोंथाङा फोरमायना होजागोन जे लावखार ओंखाम जाग्रानि बागैबो गुबुन गुबुन जायगायाव। फोरमायनानै होजाबावगोन नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां।
औ औ एसे फोरमायनानै होदो।
बिदिनो। सरलपारायाबो मोनसे पिकनिक स्पट ओंखार लावखार ओंखाम जाग्रा मोनसे। औ बिबदिनो बिब्दिनो बिबो। दैमा दैसा लारि लारि बोहैबोनाय मोनसे समायना बुंफबनाय आरो। बेयाव मानसिफोरा गोबां थाङो।
औ नोंथां औ
आंबो खनसे थांदोंमोन नोंथां बियाव।
औ औ नोंथां औ
थांनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों बेयाव थांनानै बिनि नुथायखौ नुनानै जोबोर मोजां मोनदोंमोन थांनानै।
औ नोंथां औ।
औ
दे बिदिब्लालाय नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन एसे दोनथ' जासिगोन नामा नोंथां? औ नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। मानोना नोंथाङा जे ओ आंनि जिहेथु ओ जिहुथु सोंनायनि फिननायखौ नोंथाङा जे होजोबदों बेफोरनि गासै बेफोरखौ लानानै आं गासैखौ नोंथांसिम रोजा रोजा साबायख'र बावहरनाय थाबाय। जिहेथु मानोना बेयावहाय आङो मिथियै बाथ्राखौबो नोंथांनिफ्राय मिथिनाय जाबाय नोंथां।
औ नोंथां नों नोंथांनिसिम नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंनिसिम।
औ नोंथां दे बिदिब्लालै नोंथां न'।
औ नोंथां दे औ दे नोंथां।